न अ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आङो दोङो ओरैनो जनानै
औ होमबा दिनै नोंथांजों सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा मा मावो बेनि बागै सावरायनोसै नामा नोंथां?
अ जागोन दे नोंथां
अब्ला आंनो जागायग्रोनोसै
ओह दे जागायदो।
नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनिफ्राय लानानै जिनै बाजियालागै मा मा खामानि मावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
दे
ओ आङो फुङावनो सिखारनानै मोखां सुयो थुना नै सेथ्लासिबो
औ
नानै ओमफाय
औ
सा फुदुङो साहा फुदुंनानै साह फुदुंबाय लोंबाय ओमफाय हराव जानाय थोरसि लथाफोरखौ सुयो सुनानै ओं ओंखामखो सं मालाबा मालाबा सङो। ओमफाय माब्ला सो सङा
औ अब्ला जिनै औ
मा होनदों।
दे अब्ला आरो जिनै बाजिनिफ्राय बेलासिलागै मा खालामबावो नोंथाङा?
अ जिनै बाजिनिफ्राय आङो गावनि खामानि थांनो गोनाङाव थांबाय थांनानै नआव मोनफायनानै आरो बिदिनो ओंखाम जायो।
औ
ओरैनो जिरायना थायो।
औ
नोंथाङा बुंदो नोंथांनिखो
आंनाबो बिदिनो फुङाव आङो सानफ्रामबो फुङाव आङो। ओ द‌ रिंगायाव सि सिखारो साम सानफ्रामबो द रिंगायाव सिखारनाय लोगो लोगोनो आङो गिबियावनो मोखांखौ सुना लाग्रोयो मोखां आरो हाथायखौ मानजिनानै सुना लाग्रोयो बेनि उनावसो आङो सिलाखौ सिबो जेब्ला आङो सिथ्लाखौ सिुबखांगोन अब्ला आङो। ओ बासि देहाखौ आङो दुगैग्रोनानै लायो आरो बिनि उनावसो आङो। जिखिनि आंनि मावनो गोनां संनाय खावनाय बेखिनि खामानिखौ आङो मावनानै लाग्रोयो आरो। मावखांनायनि उनाव संखां जाखां आङो नखराव जेमानखिनि आङो सोद्रोमाफोर दङ बिसोरनो आङो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ फुंनि समनि जानाय लोंनायखौ जगार खालामनानै खुरनानै होयो। खांनानै ओ औ जेब्ला दाइन बाजि ब्रैजि मिनिट जायो अब्ला आङो आंनि खामानियाव ओंखारलाङो ओंखारलांनानै आ सानसे मथा मथि आङो नसिम सफैनाया अ थाम रिंगासोआव आं नसिमै सफै बिनो आरो बिनो ओमफ्राय आरोबाव आङो फैनानै दसे जिरायो जिरायखांनायनि उनावहाय अ सानसुनि ओंखामखौ जानानै लाग्रोयो बिनि उनावहाय जिखिनि आङो फुंनि जिखिनि ओंखाम जानायनि थोरसि बेफोरखौ आङो सोखालांनो हाया नालाय मानो होनबा समनि आंखालाव आङो सोलांनो हाया बिनिफ्राय बे फुंनि थोरसि जानाय खालायफोरखौ आङो जेब्ला आङो आं गावनि खामानिनिफ्राय आङो फैफिनो गिदिंफिननानै नआव फारसे जेब्ला आं न बेयो अब्लासो आङो माने फुंनि जानाय लोंनायनि जिखिनि थोरसि बेफोरखौ आङो सुस्रांनानै लाग लाग्रोयो आरो सुस्रांनानै लानानै दसे जिरायनानै फिन आरोबाव आङो दुगैनानैसो ओंखामफोरखौ आङो जानानै लायो बिनिफ्राय आङो दसे गोलाननाय जायो आरो बेलासि बे समाव जेब्ला आङो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथाङा बे समाव मोनाजासिम नोंथाङा थाम बाजि ब्रै बाजि द बाजियालागै मा मा खालामो बेलासि समाव खोनथानो हागोन नामा
औ हागोन
आंबो बिदिनो खामानिनिफ्राय फैखांनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओंखामफोरखौ जानानै दसे रेस्ट लायो। ओमफाय सारिता पासताफोरनिफ्राय न बांफोरखौ साखोन सिखोन खालामो सेथ्ला नफोरखौ सिबस्रांजोबो ओमफाय ओंखारनानै थानाय थोरसि लथाफोरखौ सुस्राङो सुस्रांनानै
बिदिनो आरो द रिेंगाफोरनिफ्राय गावनि खामानियाव आङो आगान होफिनो आरोना आगान सोरफिनो
औ उ बिदिनो आंनाबो बे मोनाबिलि समनि जाबाथाय आरोबाव फिन संनाय खावनायनि
औ
हाबफैनानै मानो होनबा न'आव बिदिनो रावबो गैया नालाय जोङो बिदि बिदिनो आंनो हारसिंनो मावनांगौ जायो गासै खामानिखौनो हरनि बेखायनो हरनि सिम बिदिनो समान थाङो आरो आंना अब्ला नों थां-ङा माइ नोंथांनि ओनसोलावहाय माइ गायो ना गाया
गायो गायो
ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो खोनथानो हागोन
जोंनि ओनसोलाव इदिनो माइ आबाद बेसर फोनाय मैगं थाइगं गायो
अ
दैज्लां बोथोराव दैज्लांनि मैगं मेसें बोथोराव मेसेंनि मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना
औ
नोंथांमोननि जा नोंथांमोननि जा आबाद मावो ना
अ जोंनिथिंबो बिदिनो मावो नै दा दैज्लां बोथोरावहाय माइ गायनाय जालाय
अ
माइआ गायसिगोनानो जाहां माबायानो आरो ओ गिबियावनो दा खोथियाफोरखो फोना लाग्रोबाय मानसिफ्रा आरो दे जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दा दैज्लां बोथोरनि जिखिनि आबाद माव मावनाय जायो बेखौ माव मावो आरो जा जेरै लेस्रा खांख्रिखला मैथा बेफोरखो मावनाय जायो आरो आरो गोबां सुबुंफोरानो फालांगियारि खाला मोनालाय बेफोरो गाव गावनो बुरजा बुरजा फोना लानानै बेफोरखौ फाननाय
उम
मिथिया नोंथाङा अब्ला दैज्लां बोथोराव माइ गायोना गा फोरमायनो हागोन
आ आङो गायो जोंहा न'आवनो आबाद मावो ना
औ
आरो गामिया न खाथि खालानि न खाथि खाथि जायो आरो।
औ नोंथाङा दिनै जेरावबो बेरायनो थाङासै नामा
आङो दिनै थांनाय जायाखै दे। दिनै न आवनो थादों आं
अ नोंथाङा ओरैनो मा मा ओंख्रि संनानै मोजां मोनो खोन्थानो हागोन नामा
आङो इदिनो अनलाजों दाउ आरो इदिनो जाबाय थानाय मैगं गोथां मैगं मैद्रु एफोरखौ संनो दोंगो आरोना
दा नै जोंङो अनला होननाय लोगो लोगोनो अनलाखौ माबोरै सङो नोंथांनिफ्राय एसे ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना हागोन नामा अनला ओंख्रि संनो
अ हागोन र' अनला अनला मेगं होनब्ला जोङो बरनिनो माने मखजाथाव मैगं होन्ना मि मिथिनाय जायो।
औ
अनला मैगंखौ औ माबाजों औवा गाजाजों सङोब्ला औवा गाजाखौ खौ खारै एसे होनानै लहायना लाग्रोनाय जायो
औ
दा खारै रोसि ओमबानिया राननाय जायो खारै रोसिया दै-दैख खौ होनानै अनला-अनला-अनलाखौ अन गुन्दै देनानै होनाय जायो आरोना रो माबायाव गोदौबाय थानाय समाव
औ
जुदि नोंथाङा बेदर बेदर एरि होनो गोसोब्ला अननाया गोदौबाय थानायाव बेदरखौ एवफ्रामनानै बेदरखो एवनानै ना होबानो जायो आरो ना
औ
दाहा इसे मोजाङै बुंना होबानो जाबाय
हां जोंनि थिंबो ओनसोलावबो अनला ओंख्रि संनाया बे-बे- बेबायदिनो ओ खायफा खायफाया गिबियावनो बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लाग्रोनानै जिखिनि बेदर एव
हेलौ
आयसै हेलौ
अ बारा खोनायाखैमोन
अ खोनादोंना नोंथां
अ दा
अ जोंनि ओनसोलावबो अनला ओंख्रिखौ बेबायदि सं एवफ्रामना लाग्रोनानै खांनानै दोननाय जायो बेनिफ्राय जेखिनि खांनानै दोननाय सारायाव थानाय थाव बे थावाव ओ दैखो होनानै लागोन ग्रोयो आरो बिदि आरो जायखो जों अन गुन्दै होन बिख्लो संनानै लाग्रोयो जो देनानै गुन्दै खालामो खायफा खायफाया अनला ओंख्रियाव ओ अनला अन गुन्दै होनायनि
हेलौ बारा खोनायाखै नोंथां
अ खायफाया अनला ओंख
औ दासो खोनादों
खायफाया डाइरेक्टनो एसे एसेहाय सारनानै होयो खायफाया दैयाव गलायनानै लाखायो आरो गुन्दैखौ जोंनिथिं बिदि सङो आरो ला बाय
अ
नोंथांजों जिखिनि मिथियै खोथाखौ आं मिथिनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां